हेलौ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ। मा खालामदों नोंथाङा?
आङो ओरैनो दङ।
फ्रियैनो दंना दायो?
औ ओरैनो दङ।
औ नोंथां जों मोनसे टपिकनि सायाव
औ दे रायलायनो हागोन।
बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो जेनेबा मोजां ना गाज्रि
अह औ मबाइल बाहायनायनि सायाव ना?
औ।
औ। नोंथांनि आ माबाखौ आवाजखौ बारा मोजां खोनायाखै आरो ना। नोंथाङा हायोबा एसे नेट गोनाङाव था। खोनादों ना?
औ दाबो मोजां खोनायाखै नामा नोंथाङा?
औ दायो-दायो खोनाबाय दे नोंथाङा आंनि आवाजखौ मोजाङै खोनाखादों जानांगौ। औ-औ।
ओ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ बे मबाइल बाहायनायनि सायाव सावरायलायनोसै। माने मबाइल बाहायनाया ओ फारसेथिं मोजां फारसेथिं गाज्रिबो दं आरो ना। आङो दायो माने मोजांखौ खोन्थाग्रोनोसै नोंथांनि सिगाङाव। आ मबाइला जोंनि मोनसे जिउनि मोनसे बाहागो बायदि जाबाय आरो ना बियो पार्ट ओ दायो मबाइल मबाइल नङाब्लानो जेबो जाला बेबायदि होननाय बायदि जाहैसै आरो ना मानो होनबा ओ जोङो ओ हमना लादो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो खौरां दैथायहरनो बा खौरां लानो थाखाय जोङो म मबाइलनि गोनांथि जायो
औ
ओ जोंङो आरो फैसाफोरखौबो जोङो फैसाफोरखौबो ट्रन्सफार खालामनो थाखाय जोंनो मबाइलनि गोनांथि जायो। जेराव जोङो खम समावनो माने ओ थाबैनो जोङो खौरां लाहरलायनो हागोन बा खम समावनो जोङो फैसाफोरखौबो ट्रेन्सफार खालाम हरलायलायनो हायो। दा आरो मबाइला जोंनि जिउआव गोबां इम्पर्टे टेन मानो होनोब्ला जोङो जि ओ मबाइल मबाइलनि दारैनो जोङो बेवहाय निउस नुयो। मुलुगनां मा जादों मा जायाखै बेखौ जों मिथिनो मोनो। बा बेल' नङा गोबां जों जेनेरेल नलेजफोर मोननो हायो बेयाव जों जि कुइसननि आनसारखौ जों मोन मोनथिया बे खौ जोङो गुगोल फोराव नायनानै जोङो मोननो हायो मबाइलनि मबाइलनि हेफाजाबाव दा गोदोनि दिनाव इमान मबाइला एसेबां ओ गोनांथि जायामोन जानायालाय दायो जिबायदि कमपिटिटिभ मुगा जाबाय दायो मुग गायाबो सोलायलांनो हमबाय डेभलप जालांबाय दायो ओ एडभान्स टेक्नलजिफोर ओंखारबाय जेथिया जोंनि मबाइलाहाय जोंनि जिउआव गोबां इम्परटेन्ट जानानै फैबाय आरोना दा खौरां लानायल' नङा बिजों फैसा थाखाफोर इदि ट्रान्सफार खालामनाय बे जों लोगोसे आरो मा आ जोङो कुइसन एनसार फोर ना हमना लादो हायार ख्ला गिदिर क्लासावहाय गिदिर थाखोआव जोंनो कुइसन एनसारफोरखौ ओ स्कुलावहाय जोङो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मोनजोबा दा बैफोरखौ जोङो माने मबाइलाव नायनानै ओ माबानो हायो आरो ना लिरनो हायो मोनथिनो हायो फरायनोबो हायो ओ बेफोर जाबाय जेनेबा मबाइल बाहायनायनि बेनिफिटस आरोना मोज मोजां मोजां बेफोरो बेफोराव बाहायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां आरो फारसेथिंजाय दा सोलिफबाय थानाय जिथुनाखि ट्रेन्दिं ना दायो बिराद गोबां मानसि मानसियानो मबाइल लानानै रिल्स बानाय बानाय फैसाबो खामायनो हायो बेबायदि खौबो जों नुनो मोनो बा इउटुबार फोरानो गोबां इउथुबारफोर दङ बा रिल्सफोर बानायग्राफोर दङ बेफोरबो माने ओ मबाइलनि थाखायनो बिसोरबो ओ मोनसे ओ रां खामायनायनि ओ राहा लामाखौबो नागिरना लानो हादों आरो ना दा बुक फरायनायावथ' गोबां हेफाजाब होयो मबाइला जुदि जोङो बाहायनो रोङोब्ला दा मबाइल ओ मबाइलखौहाय मबाइलजोंनो जोङो मा नुयो जेनेबा माबा मोनसे निउसबाबो माबा मोनसे एक्सिडेन्ट अबावबाफोर माबा मोनसे जादोंब्लाबो मुलुगाव माबा मोनसे जादोंब्लाबो बा जोंनि खाथि खालायाव माबा मोनसे जादोंबाबो जोङो खोमाजों खोनायाब्लाबो जोङो मबाइलाव नायनानैनो मिथिखायो आरो ना माने मा जादों मा सलिदों मा सलियाखै बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो माने आपडेट थाबाय थायो आरोना मानसि- नि माइन्दआबो एसे ओ डेभलप जालाङो ग्र' जालाङो बेबायदि आरोना आरो फारसेथिं ओ गाज्रि होननानै बुङोब्ला गाज्रिबो थाखायो नालाय मानो होनबा मबाइल- खौहाय हमना लादो फरायसा समफोरावहाय जुदि जों मबाइलखौ अभार बाहायद्रायो जेरैहाय गेम गेलेनायनो बा ओ रिल्स ओ स्क्रल खालाम खालाम रिल्स नायनायनो भिडिअ नायनायनो बेफोराव जोङो टाइमखौ बा- ओ टाइमखौ माने ओम मा होनो नस्थ' खालामोब्ला जोंना फरायनाया ओरै फारसे थालांगोन दा बेबो जोंनि मोनसे बहुत गिदिर प्रब्लेम जानानै फैगोन आरोना जोंनोथ' सोलोंथाइखौ नाङा नङा नांथारगौ आरो
फरायसा मु-ओ फरायसा समावथ' जोंनो मबाइला बिराद गोनांथि जानानै फैखायो नालाय औ सरि सोलोंथाइया गोबां गोनांथि जानानै फैखायो नालाय जोङो सोलोंथाइखौ सिगांग्रो ओ लाग्रोनांगौ आरोना जे- खौ जों बिजाबनिफ्राय मोनो बेफोरखौ जोङो फरायग्रोनो गोनां जायो जायखौ जोङो ओ फरमेल इडुकेसन होननानै बुङो जेराव स्कुल कलेज बा इउनिभारसिटिस फ्राव जोङो बे सोलोंथाइखौ लानो हायो बेखौ जोङो लाग्रो नांगौ बेनिफ्रायसो बे ओ नोङो रिल्स बानायनो बा भिदिअ माबा मोनसे बानायनोबा बियो एसे पार्ट टाइम बायदि जानांगोन आरो ना बेखौनो जोङो जुदि लाइफ टाइम जोङो बेखौ ओ हानद्रेद पारसेन्ट होनानै जोङो बैफोराव नांथाबनानै थाबाय थायोबा जोंनि सोलोंनायाबो जोंनि रोंग'थिफोराबो थालांगोन बेबायदि जाहैयो आरोना आंनि साननायाव आं बेबायदि सानो आरो माने आरो ओ दा- यो आं हारसिंल' बुंजोबबाबो जाया नालाय नोंथाङाबो फंनैसो बुंगोन नामा बिनि सोमोन्दै
औ औ
मबाइल बाहायनायनि सोमोन्दै
औ आंबो मबाइल बाहायनायनि सोमोन्दै बेखौनो बुंनो सानो जे मबाइल बाहायनाया बाहायनो सोरबा बाहायनाया मोजाङानो ओमफ्राय सोरबाफोर बाहाय बाहाय बाहायनाया खायसेबा बाहायनो रोङियाबा गाज्रि होननानै बुंसिगोन मानोना जोंङो मबे मबाइलनि गेजेर गेजेरजोंनो गोबां इनफरमेसनफोरखौ मोननो हायो जेनेबा गोजान गोजाननि माबाफोर माबाफोर जाब्रबथाय जाथाय ओ निउसफोरखौ जेनेबा दिनै मा जादों मा जादों बेफोरखौ जों मबाइल निफ्राय मिथिनो हायो नालाय स' बेनि थाखाय मोजां जेनबा मानसिफोरा गोबाङानो दानि जुगाव ओ रिल्स बानायो रिल्स बानायनानै भिडिअ बानायनानै ओ फैसा खामायनानै लानो हायो बेनि थाखाय मोजाङानो ओमफ्राय लोगोसेनो इउटुबनि गेजेरजों जोङो जेनेबा गोबां इउटुबावहाय मबाइलाव जेनेबा इउटुबफोराव जोङो गोबां गिदिर गिदिर क्लासफोर जायो माबा माबि जोंना माने गिदिर गिदिर सेन्टारफ्राव जोङो ओ माबा क्लासफोरखौ क्लासफोरखौ लाहैनो हायाबा जोङो मबाइल जेनेबा इउटुबफो होयो नालाय मानसिफोरा ओ जोङो बेफोरनि ओ नायनानै जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो मबेबा मोनसे कुइसननि एन्सार नांगौ जायोब्ला ओ ए एगजाम होखांनानै फैबाय बेनि कुइसन एन्सारफोरखौ जादों ना जायाखै मिथिनो थाखाय जों गुल खालामनानै नायनो हायो। बिफोरनि थाखाय मो- मो- मोजां आरो मबाइला ओमफ्राय
औ
बाहायो जेनबा उन्दै उन्दै गथ'फोरा मा होनो भिडिअ' नायो फरायनायखौ दोन्थ'नानै भिडिअ' यो ओ रिल्स बानायो बेफोरखो बिमाफोराबो खायसे खायसेया मबेलफोरखौ होनानै दोनो गथ'फोरनो मबेल होननानै होना दोनो बेफोरो मबाइल बाहायनो बाहायनो रोंबा मोजां। जोंनो मबाइला बहुत इम माबा इनफरमेसन होयो नालाय थ जों मबेलनिफाय मबिलनिफाय जों गो
औ
खालामबाजों मिथि हायो ओ बानो ओ सार्च खालामहरबानो मोनजोबो बिनिखायनो जां आरो बाहायनो रों फोरा जुदि बाहायनो रोङाबा गाज्रि होनांसिगो गावनि बाहायनायनि सायाव आरो बेयो मबेला औ
दा ओ नोंथाङा बेखौ ओ खोन्थानो हागोन नामा आंनो जेन बे क्लास वाननिफ्राय थाखो सेनिफ्राय जे थाखो जिसिमनि फरायसा फोरनो मबाइल होनाया मोजां नंगौना नङा बेखौ
औ आंनि थाखाय जेनबा फरायनाय सम बेबायदि गथ'फोरनो बां मबाइल होनाया मोजां नङा आरोना वान- तेन लासै इसोरो जेनेबा उन्दै गथ' जायो नालाय फोरखौ बारा बाहायनो रोङा गावनि जेनबा बिसोरो मबाइल नायदावमोनबाथाय नायनो नायनो लुबै नायबाय थानो लुुगैयो फरायनायाव गोसो ज'आ जायो। फराय मबाइल नुङाबा फरायनो नागिरा बेबायदियाव फरायनाया थालांनो नागिरा आरो। ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बारा बुजिनाय जायाखै आरो मबाइलखो माबे समाव बायनांगो फरायनाया फराय इमपरटेन लायो इसोर फरायनायखो इम्परटेन होआ लासिनो जेनबा मबेल नायनानै थायोब्ला मबेल खोल' नायनो लुुगैयो थाखायनो मोजां नङा आरो बे समनि थाखाय।
औ
गथ'फोरनि थाखाय मबेल बायहानाया
औ
औ
ओम होमबा गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनिसिम नोंथाङा ओ जेनेबा गुवारै फोरमायनानै होबाय आरो आंनि सोंनायखौबो खोन्थाबाय बिनि थाखाय ओ गोजोनथोंसै। मानो होनोब्ला ओं दा बे जुगावथ' मबाइला बिराद इम्पर-इम्परटेन्टनानो जोंनि जिउनि मोनसे बाहागो बायदि जानानै फैबाय जों बेखौ मोजाङै बाहायनांगौ आरोना
बाहायनांगौ औ।
औ ओम-ओम होमब्ला जोंना समा बो‌ ओ जाहोन समाबो जानानै फैबाय नै बेबायदिनो उनफोराव बेहाय लोगो मोनबा मोजाङै आरो गुबुन टपिकनि सायाव रायलायफिननो हागोन जोङो बेखौ आसा खालामबाय आङो नोंथांनिसिम ना गोजोनथोंसै ना।
उम दे होमबा।